हेलौ।
औ हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं।
औ नोंथाङा आं दङ ओरैनो नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि दङबोला आं नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो फन खालामदोंमोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
अ सावरायजागोन ना नोंथां।
थावदाय जागोन नोंथां।
औ जेनेबा जोंनिया दा बर'फोरनि मोनसे मख'जाथाव फोरबो। जेरै बैसागो बेनि बागै आं नोंथां सावरायनो होनना खहा खालामदोंमोन। नोंथांनियाव जेनेबा जोंनि बर'फोरनि बैसागुनि बागै जा रोंगौथि दं नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
औ फोरमायलाय नोंथां।
दा जोंनाथ' बैसागोन होनब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो रंजानायनि फोरबो हिसाबै जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
जोङो गोदोथ' गोबाव गोबां सान जोङो बैसागुखौ फालिनायखौ खोनाबोदोंमोन आरो नोंथां। नाथाय जोङो दा आथिखालाव जोङो स्नि दिनल' फालिनायखौ जोङो नुबोगासिनो दं दा गोदोथ' जोंना से महायाव लागै जोङो फालिनायखौ खोनादोंमोन। नाथाय आथिखालाव सम आरो जोङो बायदिसिना खामानिफोरनि थाखाय ओ जोङो बेखौ जोङो खमायनानै स्नि सानल' जोङो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां दा जोङो बै फालिनायफोराव जोंना गोबां रोखोमनि जोंङो नेमखान्थिफोर दङ जेरै जोंना बैसागुनि जोङो बैसागुनि जानायनि सिगां जोंना सैथो सैथो माहानि जोङो लास्ट जोङो लास्ट सानखालि जोङो मोसौ मोसौनि बैसाग खौ जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां दा जोङो बै मोस सौनि बैसागोखौ जोङो फालिनो गोनांब्ला जोंनो गोबां मुवा बेसादानि गोनां जायो जेरै जोंनो लाव फान्थाव लाव फान्थाव ओमफ्राय जोंनो बै हालदै बायदिसिना जेरै थाराय मोखनानि जोङो था-थारा बायदिसिनाखौ जोंनो नांगौ जायो आरो नोंथां बेनि बेखौ जोंङो बेनि सानसे सिगांनो जोङो जगर खौ जों लानांगोन आरो नोंथां लाखांब्ला जोङो बै औ थुमना लांना नोंथां बेनि उन बेनि जोंना जेब्ला जोंना माखौ नायनि सान फैयो अब्ला जोङो फुङावनो जोङो उथिनानै बेफोरखौ जोङो माला हागोरना लानानै जेरै लाव फान्थावफोरखौ जों हाग्रोना लानानै बेखौ जोङो माला बानायना लायो आरो माला खालामनानै बेनि उनाव जोंना बेखौ मोसौखौ जोंना बुग्रा मोनसे थारा नङाब्ला जोङो बै मोखोननि बिफांजोंबो जोङो बुनाय जायो नोंथां बेनि उनाव जोङो बै बेफोरखौ जोङो लाखांनायनि उनाव जोंना मखौ मोसौ बुथुआव जोङो उखिनानैनो जोङो गलिनिफ्राय दिहुननानै जोङो बेखौ हाखर नङाब्ला जोङो दंग' बिलो बायदिसिनायाव जोङो लाना थांनानै जों बेखौ मोजाङै थुखैना लायो आरो नोंथां। थुखैखांब्ला जोंना बेखौ मोजाङै जोङो बेसोरनाव जोङो बै हांगार हांगारखौ जोङो जेरै खान्था सारयनिफ्राय जों हांगार माने बेयाव थाव एसे होनानै जोङो बेखौ जोङो। था नङाब्ला जोङो मोदोमफोराव फोननायखौ नुयो आरो नोंथां जेब्ला जोङो फोनखाङो अब्ला जोङो दा बेनि उनाव बै जोङो लाव फान्थाव लानायखौ जोङो इसोरनियाव सारनानै जोङो होयो आरो। थां होखांनानै जोङो जेब्ला बिसोरखौ जोङो बैजों जोङो थारायैफोरजों जोङो बुनो नागिर बुयो अब्ला जोङो बुङो गोदोनिफ्राय जोंना सल' दोङो दंखायो आरो जोङो मोखौ थुखैनायनि सानाव। लाव जा फान्थाव जा गोदोरै गोदोर देरबाय था बेफोरबायाददि सल' मोनसे दं आरोना नोंथां बे सल'खौ जोङो बै मोसौनि थुखैनाय सानखालि जोङो रोजाबनाय जायो आरो नोंथां दा रोजाबखांब्ला जोङो बै मोसौखौ दुब्लि फोथार लांदां जायगा बायदिसिनायाव जोङो हगारना होयो आरो जेब्ला जोङो बै हगारनाय हगारना होयो अब्ला बेनि जोङो जेब्ला मोसौ खौ जोङो गलियाव लाबनो गोनां जायो अब्ला जोङो गोदान मोसौनि फागा एबा दिरुंखौ जोङो बाथौआव जोङो बावनानै बेसोरखौ जोङो ला नो सम जाबा जोङो बिसोरनाव जोङो ओ गोदोनायाव दों बेदिन ओ दिरुंखौ जोङो खानानै गलिफारसे जोङो लाबोयो आरो नोंथां बै सानखालिनो जोंना मोसौ थुखैनायनि साना जोबो आरो बेनि उनाव जोंना नैथि सान बैसागुनि से सानखालि जोंना नैथि सान जेरै बेयाव जोङो जोङो मानसिनि दिन मान सिनि दिन आरो नोंथां मानसिनि मानसिनि सान होनब्ला जोङो दा जों औ नंगौ नोंथां मानसिनि बैसागु होनब्लाथ' जोङो गोबां मानसि बर' माहारिया जोङो जेरै बर' मा गाननाय जोमनाय बायदिसिनाखौ जोङो गोदान गोदान जोङो गाननायखौ नुयो आरो नोंथां बर' आइजोफोरा बर' दख'ना हौवासाफोरा जोंना बर'आ दानाय गामसा फालि बायदिसि नाखौ जोङो गान्नायखौ नुयो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जेब्ला रंजानाय बाजानाय बायदिसिना जोंना जौ लोंनाय बायदिसिना दं आरो नोंथां बर' हारियाव बेफोरबायदिनो जोंना आरो गे-गेदेरा उन्दैखौ बोरसा सिबनाय न'खर न'खर थांना जोंना जेरै बैसो बैसो गोरा फोरनिफ्राय जोंना बोर लानाय बायदि बायदि जोंना बै नेमखान्थिफोरा बैसागु दं आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना बै सान खालि जोङो मोसानायखौ नुवा आरो नोंथां रंजानाय बाजानाय जोङो न'आव थानानैनो रंज बेनुहरनाया नोंथां बेनि जोङो थामथि सानखालि जोंहा ओ बोराय बुरै गथ' गथायाइ बायदिसिना ओ लोगो ज' लोगो नांनानै जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं बायदिसिना जोङो लानानै जाबस्रिं बायदिसिना जोङो थरखा लानानै जोङो गामि गामि जोङो जि एसे हरो जेरै फैसाया फैसा हरो माइरं हरो बायदिसिनाखौ जोङो लानानै जोङो मोसालांबाय थायो आरो नोंथां गामियाव बेनि उनाव जोंना बेफोरबायदिनो मोसालाङो मोसालाङो जोंना खाम लास्ट जोंना लास्ट बैसागो जोबनायाव जोंहा जि मोनो बेखौ जोङो ओंखाम बोथिसे जोङो जायो आरो नोंथां जयैनो बेफोरबायदिनो औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंना बैसागुखौ जोङो जोंनि बे गामि ओनसोलाव बेफोरबादिनो फालियो आरो नोंथां
औ नों
बेनि उनावथ' जोंना बैसागुखौ जोब्बाय होननानै जोंना सानो बेनि उनाव जों बैसागो जोबिनि सिगां जोंना मोनसे
औ
हाबा फुथलिबो जाया आरो नोंथां हाबा फुथलियावथ' जोंना आबै आबौनिखौ जोङो फालियो बेनि उनाव जोंना बेफोरबायादिनो जोंना बैसा सागुआ हाबाफुथलि जोबबा जोंना बैसागु बोथोरा जोबो आरो ना नोंथां नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंसोरनि ओनसोलथिं माबायदि गोदोनिफ्रायनो आरो दाबो माबायदि बैसागुखौ फालिगासिनो दं नोंथां
औ नोंगौ फोरमायनो हागोन नोंथां जोंनियाथ' बैसागु बुङोब्ला जों आसामनि बर' सुबुंफोरनि मो से मख'जाथाव फोरबो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ अव जोंनिया जाय जोंनि गोदान बोसोर जागायनायखौ दिन्थियो जेनेबा बैस-सैथो बैस-सैथो दानजोबनायनि उनावनो जोंनिया जोबथे सानाव बैसाग फैयो नङा होमबा बैसाग दानाव जोंनिया जेनेबा गोबां जोंनिया बैसाग फैनाय लोगो लोगो जोंनिया जोंनि। खाथि खालायाव थानाय बिफां लाइफां दंफांफोरा जोंनिया गोदान। बिलाइ खिलियो जेनेबा बेफोर मिथिंगायारि थासारिजों समायना जाखाङो आरो ना। जोंनिया बैसागु बुङोब्ला जोंनिया जेरै जोंनि हारिमायारि गाननाय जोमनाय बर' सुबुंफोरनि जेरै आर'नाइ आर'नाइ आरो जेरै गाम-आर'नाइ गामसा आर'नाइ गस्ला जेरै आ जेरै सिख- सिख्लाफोरनि बा आइजो माहारिफोरनिया जोंनिया जेरै दख'ना थावसि आर'नाइ फालि आरो बेनि अनगायैबो गियान फालि बेफोरखौबो लानानै जोङो बैसागु मो रंजायो जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै जों गासैबो न'खरनि मानसिफोरा लोगो नांनानै जोङो गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे गामिफोराव रंजाहैथिङो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दानियाथ'। जोंनिया जुगा जौगाबोनाय हिसाबै जोंनिया बैसागु समाव जोंनिया गोबां गामि गामिनि जोंनिया गेदेर गेदेर जेरै फुजा फांसन बिदि फाथिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। जाय फांसनफोराव जोंनिया गोबां गोदोर गेदेर गेदेर रोजाबगिरि बा बे मोसाखावरि बेनि उनावबो जोंनिया जेरै मोसानाय बादायलायनाय जेनेबा गेलेनाय बादायलायनाय आरो बिदिनो रंजालायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै बेफोराव आरो बेनि अनगायैबोथ' जोंनिया जेरै बैसागुआव बुंनो थाङोब्ला जोंनिया बैसागुआव जोंनिया गोबां जेरै माइब्रानि माथानि जौ गिसिफोरखौ गोबां मानसियानो लोङो जेरै जोंनिया गोबां गोबां मानसियानो दिहुनना होफैयो नङा होमब्ला जोंनिया गोबां मान सियानो जेनेबा जों मोसानो थांब्ला जौ गिसिखौ दिहुनना होयो जाहाथे सबबो गासैबो एसे एफा एनै लोंनानै सब गासैबो रंजाफायो। जाहाथे रंजा जाहाथे मोजाङै रंजायो आरो जोंनिया बिदिनो रंजायै रंजायै जों गोबां गोबां गामि गामि थांनानैबो रंजाहोयो। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बैसागु जोबनायनि उनावनो जोंनिया मोनसे मोनसे गारजा फुजा होननाय फुजाखौ होयो जों जायखौ लामा हानायबो होनना बुङो। बेवहाय जोंहा बिवहाय मोनसे फोथायनाय दंदि जोंहा बेफोरखौ माबायोब्ला बे फुजाखौ हैयोब्लालायनो जोंनिया बो बैस जेरै बेमार आजार सानाय सुनायफोरा हामोलायनो आरो बेनि अनगायैबो आरो जोंहा आरो मोनसे फोथायबावनाय दङदि जोंनिया बैसागुनि गिबि सानखालिनोदि जोंनिया सेजौ सेथा मैगंखौ बुथुमनानै जोङो मोनसे मैगंखौ बुथुमनानै संनानै जायो बेखौ फोथायदों दि बेखौ जाब्लालायनो जोंनियाव देहानि गासै बेरामफोरानो हामो आरो जोंनि लोमजानाय साजानाय बेफोरबो जायालायनो। बेफोरनि मादावनो जोंनिया जेरै लाव बिजौ थालिरनि फस्ला दिं खिया खुमब्रा बिजौ आरो बिदिनो बायदिसिना जोङो गासै लोगो नांनानै सेजौ सेथा मैगंखौ लाना फैनानै जोङो संनानै जायो आरोना। ओम दानियाथ' जोंना दानिया सेजौ आगोलनो जोंनिया आबै आबौमोना सेजौ से थाइनो नागिरदों। दानिया नाथाय जोंना सेजौ से था नागिरनाया गोरलै नङालै जोंनिया जा नियम हिसाबै जा जि खिन्थिखौ मोनो बेखौनो जोंनिया संनानै जायो नङा होमबा।
नंगौ नंगौ
औ आरो दानि मानसिफोराखौ नुनो थांबा थ' दानिया जुगबो सोलायबोगासिनो दं दानिया जोंनिया बैसागुआव सोरबा सोरखौबा जोङो जेरै जोंनिया मा होनो खाम सिफुं स जों ज'था सेरजानि सोलाय जोंनिया खायफा खायफाया जोंनिया बक्स लानानै जेरै मोसा गिदिंनायखौबो जों नुनो मोनदों। हायोब्ला जों बेफोर बक्स लाना मिदिं गिदिंहैनायफोरखौ नागारनांगौ। मानो होनोब्ला जोंनिया बेफोरो जोंनि हारिमायारि बेयाव गोग्लैया आरोना जोंनि हारिमायारि नङा जोंनिया जेरै खाम सिफुं सेरजा जथाफोरासो गोग्लैयो नालाय जों हागौमानि बर'नि हारिमायारि नेर सेनखौ लाखिलांनांगौ बेनिखायनो जों खाम सिफुं सेेरथार जोंनो रंजाहैनांगौ आरो ना। आं बेखौनो सानो औ दे होमब्ला न' नोंथां जोंना समावबो थौथ'बाय। दोनथ'नोसै नामा औ दे गोजोन्थों